खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
हेलौ औ खोनादों ना?
औ
औ ओ औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बे मा दोरोङारि दावबायनाय नङा होमबा। जोंथ' दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ आं दा मिथिनो लुबैयो जे नोंथांनि आ खाथिखाला ओनसोलाव बा आ ब फोरबायदि मायबाफोर समायना बा आ दावबाय थावना जायगाफोर दं नामा इसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिनोथ' जोंनि जा बिदिनो इसे गोजान जायो बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव बिदि गैया आरोना नोंथां दावबायनो ना जों बिदिनो गोजान-गोजान जायगाखिसो जों दावबायनो थांनांगौ जायो आरो दा नोंथां।
औ ओरैनो मा-मा जायगाफोराव नों थाङा दावबायनाय दावबायखांखो एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो मा-मा नुबोखो दावबायनो थांनायाव।
औ बिब औ बिदिनो जोङो सुखि हाजोआव दावबायनायखौ नुबाय बिदिनो जुमनिनि साहा बागानाव माने जोङो दावबायनो मोनबाय आरोना नोंथां बिनिफाय आंथ' जेबो जाय गेव दावबायफेरनो मोनाखै ओरै आरोना नोंथां
औ नोंगौ नामा नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय दुमलिनि साहा बागाना ओरैनो माबायदि नायनो इसे फोरमायनो हागोन नामा
औ। बिदिनो जोङो दुमनि साहा बागानखौ नायनानैथ' जोबोद समायना नुदों बिदिनो गोब बां ओम गोबां बिदिनो खामानि मावग्राफोरा जेनेबा जों बिलाइ खानायफोरखौ नुनो मोनदों। बिदिनो जोङो दुमनिनि साहा बागानखौल' नायाखै बेरायाखै आरो बिदिनो जोङो जोंबा बे सानि साहा बिलाइ गोथांनिफायनो जों जा साप पाद बानायदों बेखौबो जों नायनानै फैदों आरोना नोंथां।
औ औ औ माने आ बे ओ दोस साहा बागानावनो माने साहा बिलाइ माने बे साहापात बानायनाया मेसिन बा ओ बानायग्राया बेहायनो दङ आरो नङा होमा नोंथां
औ नोंथां दोङो इसे ओरैनो इसे आलदा जायो आरोना बिदि खाथियावनो ओमफाय दं आरोना।
औ औ माने खाथियावनो थायो आरो ना खाथियावनो दं।
बिदि खाथियावनो थायो नोंथां।
औ आ निस्सय आंबो माब्लाबाथा बेरायनो बेहाय बेरायनो थाङोब्ला ओ नायहैगोनना आसा खालामबाय
औ नंगौ नोंथां
औ आ बेनिफ्राय नोंथाङा मा बुंदोंमोन सकि हाजो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बे सखि हाजोआव जोङो ओरैनो मा मा नुथायफोर नुनो मोनो बेहाय मा मा दं नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बिदिनो जोंथ' सुखि हाजोआव बिदिनो दाउसिन दाउला जिब जुनारफोर खौनो नुगोन आरोना नोंथां बिदिनो बेवथ' गोबां न'खर गैया आरोना नोंथां बिदिनो सुखि हाजोआव
औ।
बिदिनो मैदेर बिदिनो गोबां गोबां जाखिनि जिब जुनार फैयो बेखिनि खौ जों नुसै आरोना नोंथां।
औ ओरैनो मा बांसिनै माने मा मा जुनारखौ नुयो?
औ ओरैनो बांसिन इयाव थाहैनायानो जाहैबाय मैदेरखौ बांसिन नुनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ
बिनि अनगा जेबो नुला नामा?
औ बिदिनोथ' जोंनि नोजोराव जेबो नुनायखौ जों नुफेरा आरोना नोंथां बिदिनो
औ औ औ ओ बेनिफ्राय आरो माबाफोर दंबावो नामा सुकि हाजोआव।
बिनिफ्रायथ' बिदिनो गोबां जेबो गैया आरोना नोंथां बिदिनो बिदिनो अन्थाइफोरानो जेरै औ
हाजो दं आरो ना औ हाग्रा बंग्रा हाजो। औ बेनिफ्राय बे दैमा, दैमाथ' बुंजाया बेखौ मा बुंगोन बेखौ?
बेखौ मा बुंगोन बेखौथ' एसे गोनो गोथो जा बिदिनो दाथ' गोलोम बोथोरजों गोबां सुबुंफोरानो दुगैनो थांगासिनो दं आरोना नों
औ औ
आरो गोबां पिकनिक जानाय
दुगैनायनि थाखायबो जायगा दङ' आरो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दुगैनायनि थाखायबो बेयाव जायगा दं।
औ
बिदिनो आरो गोबां जोङो पिकनिक जानो थाखाय जोंनिया गोबां सुबुंफोरानो थाङो आरोना नोंथां बेहाय।
औ
उम गोबां बिदिनो लोगोफोरजोंबो थांनाय बिदिनो फेमिलि थांनाय गोबां सुबुंफोरानो ज' मा जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना पिकनिक जानाय समाव।
औ औ नंगौ
औ‌
दा बेनिफ्राय ओ बे सुखि हाजोआवथ' ओ नोंथाङा फोरमायबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायै आरो गुबुन माबाफोर जायगा दंबावो नामा बेरायथावना?
औ बिदिनोथ' जोङो गोबां बैरब खुन्द'बो दोङो बिदिनो मानास हाग्रामाबो दों
थायबाद थांफेरनाय जायगाखौ खिन्थाबानो जाबाय नोंथां।
औ बिदिनो आं नोंथां बे मोननैनि अनगायै आं माने ओरै बारासिग बिदिनो बेरायफेराखै आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोङो मानास हाग्रायावथ' गोबां जिब जुनार दं होननानै मिथिगोना बे आङो दासिमबो थामफेरनो मोना खै आरोना नोंथां औ
ओ मानास आ हाग्रा मानास हायुंङारि हाग्रामानि सोमोन्दैबो ओ एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिदिनो मानास हाग्रामायाव बिदिनोथ' गोबां जिब जुनारखौ थायो होननानै जों मि थिनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ आ बे औ
बिदिनो मैदेर गासैबो जिब जुनारफोर खौनो थायो हाग्रानि अमा बिदि होननानै माने जों खोनानो मोन्दों नाथाय जोङो गावनि मेगनजों
खोनानो मोननाय मथे जोङो मा गान्दाखौ जोङो मा खोनानो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बेहाय माने गान्दाबो नुनाय जायो आरो।
औ
औ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा मैनापुख्रि होननाय मोनसे जायगायाव थांफेरना मोनदों नामा?
औ आंथ' बेयाव थांफिनना मोनाखै नोंथां।
औ बेयो माने आं खिन्थानो नोंथांनो नोंथाङा उनफोरावहाय बेहाय बेरायहैनो थांबानो जाबाय।
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला जोङो मैना फुख्रिनि माने ओ हाजो सेराव आरोना बेबो हाजोआवनो ओ जेब्ला जोङो बेहाय थांगोन ना बेनि गाहायाव माने ओ मोनसे बेहायबो मा मन्दिर दं आरो।
औ नंगौ।
औ ओ बे मन्दिराव ओ खायफाबा बे गोजौ सिरि गाखोनासो थांनांगौ जायो नालाय अ बेहाय माने मैना बे गोजौनि बे मन्दिराव खायफाबा थांनो हाया नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय ओंखायनो बेहाय मा गाहायनि मन्दिरावनो बिसोरो मा ओ आर'ज गाबो बा ओ बोर बियो आरो आयो बिसोरो माने आ बेसेबा गोजौ सिरि गाखोनानै थांनानै बेहाय गोजौ हाजोनि हाजो थिखिनियाव होनबाबो अरजाया आरो दा हाजो थिखिनिसिम बियो थांनां गौ जायो औ बेनिफ्राय बेहाय मन्दिर दङ आरो बेहायबो बेहाय माने थांनानै गोसोफोरखौ सान्थि मोनो बा बेहाय ओ खुलुमहैनो हायो आरो बेहाय जोङो औ खुलुमहैनाय जायो लोगोसेनो जोंनि ओजों ओ गोजौ हायो गोजौआवहाय जोङो मा जोंनि बोराइ बाथौखौबो दोङो आरो ना नोंथां मन्दिरजों लोगोसे ज बेहाय बोराइ बाथौनिबो सिजौ बु दोङो आरो बेनिफ्राय एसे साइदआवबो बेहाय मा ओ शिब बाबानि बा ओ बेहाय लिंग'बो दङ आरो बेहायबो जोङो मा खुलुमनाय जायो बा खुलुमनानै बोर बिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेहाय मैना फुख्रियाव हाय थांनानै जोङो माने बोर बिनानै फैनो हायो आरो बा जोंनि साननायफोरखौ फोरमायनो हायो बा जोङो आ आफा इसोरनियाव जोङो मा बोर बिनानै फैनो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ ओम बे बे मन्दिरा गोजौ आरो ना हाजो थिखिनियाव होनबाबो जों अरजाया ओ जोबोर गोलाव सिरि गाखोनानैसो जों बेहाय थांनांगौ जायो।
औ नंगौ।
औ आ बेबायदिनो जोङो बेहाय ओ खुलुमनाय जायो आरो। बेखौ ओ बांसिनै सावन दानाव ओ बांसिन मानसिफोरानो बेहाय मन्दिराव थांनाय जायो आरो। जायखौ जोङो बुङो औ ओ शिब बाबानि जोनसा जोनोमाहा ना मा होनोथाय बेखौ औ। सावन दानखो हेल'
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
ओ नोंथांनि रावा मोजाङै फुथियासै नोंथां। हेलौ
औ माने नांथादों आरो नोंथांनिया रावा औ दा बिदिब्ला नोंथाङा बे सुखि हाजोनि सोमोन्दै बा